हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
खुलुमबाय नोंथां औ खानादों।
औ खोनादों-खोनादों।
मा खालामगासिनो दं दा?
आंङो दा नै ओरैनो दं।
नोंथांआ दा मा खालामसिनो दं?
आंङो दा ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दंङ।
आंङो दा ओंखाम जा खांनानै ओरैनो दं। मा मा ओंख्रि औ जाखांबाय औ।
मा मा ओंख्रि जानायमोन नोंथांआ?
खोनादों ना नोंथां?
औ खाानादों।
गावखार खोनागासि दं आं नोंथां नोंथांनि आवास औ दा गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिदों नोंथांमोननाव?
ओ अलमस रेदियानो जागासिनो दंङ दा
अलमस रेदियानो जागासिनो दंङ दा खोथियाफोर खुबैबायना?
औ दाथ' रेडियानो खालामगासिनो दं थारमाने ओ जोंङो खोथिया फोनो थाखाय रेडि जागासिनो दं आरो फोथ'आवनो मोनाखै दासिमबो
ओरैनो खय बिगासो गायगोन नोंथांमोना मायखौ?
ओरैनोथ' न'आव गायग्राया आद बिगासो दङ
देग्लाय मा मा माइ गायनो सानदों नोंथांमोनहा?
न'आवहाय गायग्राया ओरैनो रन्जित थाबाय मोनसे बेनिफ्राय जोसा माइब्रा बेखौहाय एसे एसे गायो आरो
बेखौ आदसा आदसा मोजाङानो बिदिब्ला दैफ्रा थिग गैनो दंना आखा हानाय मानाय अखायाथ' दासदि एखनबा हायोै एखनबा हाया दैफ्रा मोजाङै मोनदोंना
दैनि
दैनि प्रब्लेम जानानै दं बिरादनो थारमानि अखायाबो हायाखसै खोथियाफोरखौबो दाबो फोनो मोनाखै थिग मथे औ
अखा हायोब्ला खोथियाखौ फोनाय जासिगोन
मोजाङानो दे
नोंथांमोनहालायै
नोंथांमोनहालाय ओरैनो ओ दैज्लांनि माइखौ गायखायोना जोंनियावबो गायनाय जायो माइआ दा खोथिया जोंना अलमस्ट जौहांबायानो दासिमाव दा
आतसा
जोंनियाबो नोंथांमोननि बायदि ओ दैनि एसे प्रब्लेम जानानै दङ दैनि उसुबिदा जानानै दङ जोंनिया दैया आतस जों हाग्रानिफ्राय सिखोनजार हाग्रानिफ्रायसो फैयो जोंनि दैया दा अखा हाबासो बांसिन दैयानो जोंनियाव आतसा मोनफैनो हायो थेवब्लाबो जों ओ खोथियाखौ मिसिन बाहायनानै दैखौ जाम्फैनिफ्राय बोखोनानै दस्रा जाम्फैनिफ्राय बोखोनानै खोथियाखौ खुयबैग्रोनाय जाबाय आरो
ओरैनो बेसे बिगासो गायो नोंथांमोननिया
नोंथांमोननिया जोंनिया गासै नैजि बिगा जागोन गायगोना माइब्रा माइब्रा गायगोन एसे आरो जोसा गायगोन रनजित माइबो गायगोन। फ्रायानो जोंनिथिं बेफोरबायदि माइखौल' बांसिन गायनाय जायो।
ओरैनो
ओरैनो गासै बिसिबांसो थिखांनो हायो? बे मेस दैज्लां बोथोरनि माइखौ। बे माइखौ जोङो थिखोनो हानाया, ओ बिगायाव फ्राय दस पन्द्र मन मोनो माबाया रन्जित माइआ मोजां जाथारोब्ला। बिस बिगाजों बेनो, एखमबा बोसोराव पन्सास साइथ हायो एखमबा बोसोराव एसे बांसिन हायो बिनिफ्राय।
आतसा।
आतसा मोजांआनो मोजाङानो बिदिब्ला। गासै टटेल मिलायनानै आरो औ-औ दा फाथोबो खुबैनाय जादों नालाय फाथोआबो मोजां जाबाय।
औ
ओ देग्लाय फाथोआबो मोजां जादों फाथोखौ दस बिगा खुबैयनाय जादों।
नोंथांमोननि थिंलाय फाथो आबाद मावा नामा?
जोंनि मावो हागुं एरियायाव मावो, खिन्थु
खिन्थु
दुब्लियाव
दुब्लियावहाय मावनाय जाया आरो बे फाथो आबादखौहाय, जोंनियाव फ्राय माइआनो जोंना
मोजाङै जायो जेनबा अखा बोथोराव। मोजाङै थिग टाइम सम मोनोबा मोजां मोजाङै दिखांनो हायो आरो।
माइ आरो फाथोनि अनगायै माबाफोर दैज्लांनि आबाद मावबावो? नामा नोंथां?
ओरैनो
ओरैनो
मैगं थाइगं
मैगं थाइगंथ गायो, खिन्थु माइखौनो जोङो साबसिन आबाद होननानै जोङो दिखोनो हायो आरो बांसिन। दानि नैबे समावथ नोङो दैज्लां बोथोरावथ समाया माइखौनो बेस्ट खालामनानै जोङो होननानै थायो नालाय। गामि एरियायाव अब्लाबो मैगं थाइगंनि बेलायाव दैज्लाङाव मैं थाइगं गायनो हायो नालाय जोंनियाव दा बानलु आबाद दङ। एसे बानलु आबादबो बानलु खानानै फानगासिनो दङ।
मोजाङैनो जादों बानलुफ्राबो। बेनिफ्राय भिन्दि, मैथा बेबायदि आबादबो मावो आरो।
उम। होमबाथ' मोजाङानो।
होनबाथ' मोजाङानो, औ थारैनो। दा गामि थारमाने बांसिन मानसि फ्रानो
माइखौ
माइखौ गायो आरो नैबे दैज्लां बोथोरनिखौहाय औ।
अखा बो
अखा बोथोरा जुदि मोजाङै मिलायोब्ला
ओ बुहुत मानसियानो बेनिफ्राय प्रफित प्रफिट खालामनो हायो।
नंगौ। ओरैनो जोंनियावबो बेहाय, ओरैनो नोंथांमोननि न'खरावहाय
बेखौल'
बेखौल' गायो ना ओ मेसेङाव दै मेसेङावबो गायो? जोंनियाव मेसेङाव गायनाय जाया माइखौ जोंनियाव दैनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो मानो होनोब्ला जोंनिया हाग्रानिफ्रायसो फैनाय सिखोना जार हाग्रानिफ्रायसो फैनाय दैया जे मोनसे सोरमांगा दै होननाय दङ बे सोरमांगा दैनिफ्रायसो जोंनिया दैया लाबोनाय। दैज्लां समाव खौल' दैया जियायनानै फैयो आरो, जेब्ला अखाया बुरजा हायो हाग्रायाव अब्ला दैनि थाखाय नाथाय जेला खम जायोब्ला दैनि थाखाय आंखाल जानो नागिरो बेनिखायनो ओ माइखौ जोंनि ओनसोलाव दैज्लाङावल' गायनाय जायो मेसें बोथोराव गायनाय जाया। नोंथांमोननि बिथिंथ' खोनानो मोनो मेसें बोथो
औ नोंथां।
नोंथां।
जो-जोंनियाव
जोंनियावहाय मेसें बोथोरनि माइयानो बुंनो थाङोब्ला दैज्लांनिजों समान समानानो जायो।
थारमाने बेहेर हाखाइ
खाय औ खदालजोंहाय ओ ज' ज' लोगो नांनानै जावनानै जोङो बेखौ गायो। औ।
ओ समाव थिक मथन हासार हा-हाग्रा
हाग्रा दांनानै होयोब्ला औ जोङो बिराद मोजाङै मोनो। औ। ओ बेयो दै लोमोबाथाय जोंनि आबादा बुहुत नस्थ' जायो आरो औ दानि नैबे बोथोराव नों मोननाय औ खोनादों खोनादों दा फ्रायैनो जोंनि बे
गायनाय मेसें बोथोरनि माइखौ थिखांजोब्बायानो दा नै जुरिफिनसै ओ दैज्लां बोथोरनि माइयावहाय बयबो मुखुब थानोसै जोंनि मानसि
जोंनि मानसिफोरा। दा नैबे बोथोरावहाय नोंथांमोनहा बांसिन हालेवनाया माजों हालेवनाय जायो? नैेबे दानि बोथोराव जोंनियावथ' ट्रेक्टर ट्रेक्टरखौनो मेन हिसाबै जोङो लायो औ गोदो समावहाय जोङो नांगोलजों हालेवोमोन दाथ' नोङो नांगोलाबो नोङो नुनो मोनला औ।
बेवबा जोंङो ओ जे जायगायाव बिगासे हालौवो बे जायगायाव जोङो पास बिघा हालेवनो हायो आरो दानि बोथोरजों जुदि नोङो मिलाय होनांगौबा अब्ला नोङो ट्रेक्टर नङाबानो जोङो माइखौ मोजाङै गायनो मोना।
जोंनियावबो फ्राय नोंसि नि बायदि जे दानि गोदान मुगानि दानि गोदान मुगानि माबाजों खारफानांगौ जायो। दा बेनिखायनो ट्रेक्टरजों बां सिन हालेवनाय जायो खायफाया नांगोलजोंबो हालेवनायखौ नुनो मोनो।
उम
ओरैनो दा नोंथांमोनहा न'खराव गाहामैनो दंना?
दङ।
दङ गाहामैनो दंजोबो बोथोर फैबाय बयबो जान्जि खामफ्रानानै दङ सेलाय बिलाय दैज्लांनि आबादखौ मावनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं आरो औ दे गाहामानो जादों बिदिब्ला।
हायोब्ला जोङो
दा जोङो खोथियाखौ फोसिगोन आरो औ दामानो बिदिब्ला ओ मोजां मोजाङै लगायना औ औ औ। जोंना खोथिया दा एसे गोजौ गोजौ जानानै दं नोंथां आं दहाय खोन्थाखांबाय ओ
औ
रायलायनायाबो गोबाव जाबाय दा अ नोंथांजों आं बि बिदाय लानो सानबाय ओ गासै गाहाम खबरखौ मोननानै दा गोजोनथों। गोजोन्थों दे नोंथां।
गोजोन्थों।